हेलौ।
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथां आं नोंथां बेखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राय बैसागोखौ बोरैहाय सिबियो बिनि सायाव आं सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन आंनो
हागोन नोंथां।
औ हब्ला जागायदिनि नोंथां जोङो बैसागो होननानै बुङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बैसागोखौ फालिबोदों आरो आथिखाल आखालावबो जोङो बैसागोखौ फालियो नङा होमबा जोंनि बे बर'नि बैसागोआ बयनिबो बियो बर'नि बयनिख्रुइबो गिबि फोरबो आरो। आरो जोंनि बे बैसागो फोरबोआ मिथिंगाजों अरायबो लोब्बा दोङो मानोना मानसिनि जि मानसि जिबिफोराबो जोंनि गोदान बोसोर मोनोब्ला जेरै सोलायो बिदिनो दाउमा दाउसाफोराबो जेरै रंग'यो थिग बिदिनो जोंनि बिफां लाइफां फोराबो जोंनि बिलाइ रोदोममोन नङा होमबा सोमखोर बिलाइ जोङो दैज्लां माबा बैसागो बोथोराव जोङो रोजोबनायखौ नुयो थिग बिदिनो मानसिनि गोसोआबो उरां फारां जायो बैसागो बोथोराव आरो बैसागोआ जोङो मोननै रोखोमनि होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो जों फोथायो जेरै मोसौ बैसागो आरो जोंहा मानसि बैसागु जोङो मोसौ बै बैसागो होननानै बुङोब्ला नोंथां जों बोरै फालियो जों मोसौ बैसागोखौ जोङो सैदानि जोबथा सानखालि जोङो मोसौखौ जोङो रंजा होनोबा मोसौखौ जोङ थुखिहैनाय जायो दैमा दैसाफोराव बा फुख्रिफोराव बिदिनो जों मोसौनि देहायाव जोङो गाब होनाय जायो नङा होमबा गोसोम गोसोम जोङो हांगारखौ जों फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो लानानै फैनानै जोङो बे बिसोरखौ जों मोन्थोर रायो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरलांबाय थाथों होननानै जोङो मोसौखौ जोङो बिदि खालामनाय जायो आरो नोंथां। थिग बिदिनो जोङो बिनि उनाव जोङो खुथा होखांनायनि जों मोसौखौ हगारनानै होनाय जायो दुब्लि फोथाराव बे समावथ' जोंहा माइ साय जेबो गया बर'फ्रा अब्ला उदाङै मोसौ बिदिंखालि हगारना होयो आरो। अब्ला मोसौआ गाव गायनो फैनानै गाव गायनि न'आव थाफैगोन जेरै मोसौ गलियाव आरो मोनाबिलि समाव जोङो बर'फ्रा बेखौ मोसौखौ जोङो फुजा खालामो आरो। मोसौनि दोनदाल दुरुंफोरखौबो जों गासैखौबो मोसौ खाग्रा दुरुं खौ जोङो सोलायनानै होजोबो आरो गोदान दुरुं होनाय जायो आरो बिदि बेनिफ्राय जोङो खुलुमनानै जो मस थौखौ जोङो आर'ज खालामो जाहाथे बे फैबाय थानाय बोसोरावबो जेनेबा बेमार आजार जायाथों नों मोसौआ जेनेबा जोंखौ मोजां आबाद मावनानै जोंखौ जाहोनो हाथों बिदि बर'फ्रा फोथायनानै आर'ज गाबखाङो आरो बिसोरनि सायाव मानोना जोङो मोसौजोंनो हालेवनानै जेरै माइ गायो नङा होमबा नोंथां?
औ
थिग बिदिनो जोङो बेखौ रोखोमखौ जोङो खालामो आरो दासिमबो जोङो जायफोरा मोसौ दङ बिथांमोना दिनै बेफोर रखम फुजाखौ खालामनाय जायो। आरो लोगोसे जोंहा मोनाबिलि समाव जोङो गोखा गो खै जायो मानोना बर'फ्रा गोखा गोखै जानो मोजां मोनो। आरो गोखा गोखैखौ जानायनिबो जोंहा जाहोन दङो नोंथां।
औ
जोङो एक्स' एकथा बिदखौ जोङो जायोब्ला जोंहा। जोंनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा गायो होननानै बै समनि आबै आजौ आरो आबै आबौमोनाबो फोथायनानै जों दिनै बेफोरखौ जायो आरो। नंगौबो जानो हागौ जोंनि बर' ओनसोलाव जोङो गोबां गोखा गोखै मेगंफोरखौ जानानै जोङो मिथिंगानिफ्राय खनसायनानै एक्स' एक बिदखौ जोङो संनानै जायो आरो नोंथां।
औ
अब्ला नोंथांमोननि साइडआवहाय ओ बैसागुखौ बोरैहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो आंनो।
औ नोंथां ओ जिखिनि नोंथांङा फोरमायबाय बैसागुनि सोमोन्दै दा नुयोब्ला बर' हारियाव एबा बर' समाजाव फ्राय एखेखौ बदिनो नुनो नागिरो गिबियाव ओ जोङो
बैसागुखौ मोननै जेरै नोंथांङा बुंनाय बायदि मोननै बाहागोआव राननो हायो जेरै- मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा? ओ मोसौ बैसागुआनो जाबाय ओ जोङो बैसागु हाबनायनि सिगां
औ
जायखौ जों संक्रान्ति होननानै बुङो बिदिन खालि बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। बैदिनखालि जोङो बयबो फोथायो बर' समाजा एबा गुबुन गुबुन समाजनि मानसिफोरा फोथायो जेनेबा मोसौआ मोनसे लोकखि जोङो मोसौखौ लानानैनो मोसौजोंनो जोङो जोंनि जि आबाद बेफोर बा गुबुन गुबुन खामानिखौ जों मावनाय जायो। बेखायनो जानो हागौ बैसागु हाबनायनि सिगां जोंनि जे हालुवा मोसौ एबा गाइ बे मोसौफोरखौ जोङो फालिबोदों दा बेहाय जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारि लानानै सानसेनि गेजेरजों जोङो बैसागु मोसौखौ ओ मोसौ बैसागुखौ जोङो फालिनाय जायो।
औ
जेरैहाय गिबियावनो ओ जोङो मोसौफोरनि खौ गलियाव आथिं आखाइ सुनानै बिसोरनो जानायथाव फुनग्रोयो बेनिफ्राय फोथा माला होनानै जोङो मोसौफोरखौ दिहुननाय जायो। बेहाय गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोर जेरैहाय जों ओ न'खराव थानाय एबा जोंनि न'खराव थानायजों लोगोसे खाथि खाला हाग्रा बंग्रायाव थानाय बायदि मुवा बेसाद- खौ खांनानै जेरैहाय लाव दिगिलिटि थाराय हालदै बेबायदि रोखोमनि मुवाफोरखौ जोङो हानानै मोसौनो माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो बे माला खौ जोङो औवानिफ्राय ओ रायदों ओ औवानिफ्राय जे आरुं बे आरुंखौ बानायनानै आरुंखौ बानायनानै बेहाय जोङो बेफोर मुआबेसाद सुनानै मोसौनो गानहोनाय जायो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बयदिनो मोसौखौ जेब्ला जोङो गलिनिफ्राय हहुनलाङो दैसा एबा बिलो बा फुख्रि बायदिफ्राव थुखैनो बेहाय जोङो गलिनिफ्राय दिहुनलांनानै जों मोन से मेथाइ रोजाबलाङो आरो बे मेथाया जोबोर ओंथि गोनां मुहिनि गोनां आरो रंजा नोंथां मा जाय मेथाइखौ नोंथाङा दानि बावैसो एसे रायखांबाय बे खौ खालामनायनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखैनानै मोसौखौ बेबायदिनो गोदोहाय माने मोसौखौ खानाय जायामोन
औ
जों मोसौखौ ओरैनो हेगारनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव मोसौखौ थुखांनायनि उनावहाय जोङो उदाङै दुब्लि फोथाराव हेगारनाय खौ नुनो मोनलिया दरकखौ होनानैनो दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बे जोंनि गेजेराव मोनसे सोलायनाय फैबाय बेनि उनावहाय बैसागोनि सेट थारिकनिफ्राय जागायनानै स्नि तारिकसिम
औ
आथिखालाव जोङो बैसागो मानसि बैसागोखौ फालिनाय जायो गिबियाव दायो जोङो नुनो मोनो जे बर'नि न'खराव गिबि सानाव जोंङ न'खराव न'खरनि इसोरखौ सिबिनाय लोगोसे नखरनि गेदेमा बा गेदेर बैसोआव गेदेर बैसोआव देरसिन बिमा बिफा बिबै बिबौ बा गुबुन गुबुन सोमोन्दोनि सुबुंफोरखौ जोङो खुलुमनाय बा सिबिनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बेखौ सानसे खालामखांनायनि उनावहाय नै थारिख एबा थाम थारिखनि गेजेरनिफ्राय जोङो बैसाग रंजानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथायाइ गासिबो बे बैसागुआव जों रंजानो ओंखारो मानोना बैसागआानो जादों जोंनि बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो बेहाय जोङो सिमा थाया गेदेर उन्दै बोराय बुरैनि गासैबो बे बैसागुआव जोङो रंजायो मोसायो लोगोसे जोंनि दोरोङारि जि जानाय लोंनाय बेफोरखौबो जोङो बे बैसागो बोथोराव फालिनाय जायो बेबायदियैनो जोंनिखि फालिनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनायासैथो माने जोंनि बैसागो खुंनाय दोरोङारि खुंनायाफोरा जों गासैजोंबो सोमोन्दो दङ आरो गोरोबलायो नोंथाङा बुंलांबाय से अक् सक्त' खालि जोंहा बा गावबाागाव धोरोमसालियाव थांनानै जोङो इसोरखौ संग्रि नायनि उनाव जोङो गावगायनि बिमा बिफा बा गावगायनि बैसोआव गेदेर आदा बाजै लोगोसे आयं आनै थिग बिदिनो जोङो आबौ आ आबौ आबै बिथांमोनखौ जोङो आन्थु खेरायनानै खुलुमो मानि बिदि एक थारिकै जोंहा बोर होनाय लानाया जायो आरो जोङो उन्दैखौ बोर सान स्रिगोन आरो बिदिनो गोदोरफोराबो उन्दैफोरनो बोर सानस्रिगोन बे रखम बोर होनाय लानाया जोंहा बैसागो बोथोराव जायो आरो नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलाबो जोंनि ओनसोलजों एसे गोरोबफ्लेनायानो आरो जों बैसागोखौ ओ नै तारिगआव जोङो गाजा गोमजायै बरनि दामनाय देनायफोरखौ लानानै जों रंजायो आरो आथिखालाव जेरै बरनि दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला जोङो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरो जोंनि बरनि मोनसे से एंगारहायै दामनाय आगजु नङा होमबा जेरै बुंनो दिनै जों बेफोरखौ लानानै जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बयबो जोङो ज जा मोसायो। बिहाय कुनु ओ सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर मोसानायाव जेबो फाराग गैलिया आरो जोंहा माने बैसागो एदावलायनाय जंखायलायनाया जानांगोन आरो जोंनि बे बैसागो मेथाइजों जुदि गोरोबफ्लेनाय जानांगौबा नङा होमबा बेयाव जोंनिया जं फैलायनाय जानांगोन आरो जोंनि खुगा मेथाइ जानांगोन। अब्लासो बियो बैसागो मोसानायाव ओंथि जागोन आरो सोरबा बेयो पसेजों सोरबा हिरयिनफोरनि जोङो रक सं मा सं बेफोरो बैसागोनि गानजों एसेबो सोमोन्दो गैया। जोंनि खुगा मेथाइ जंखाय--‌ फैलायनाय बेफोर जोंनि बैसागो मेथाइजों जोङो खाबजानांगोन अब्लासो जोङो बैसागोखौ जोङो मेहेर गोनां होननानै जो जोङो सानो आरो नोंथां नोंगौ जोंनि ओनसोलावबो जोङो बैसागोखौ आरो गोबां बिथिङावबो जुदि नै फालिनायखौ नुयो ओ आथिखालाव औ जोंनि बैसागोखौ ओ प्लेटफ्रम होनाय जायोबा जौस्रां लेभेलावबो दिनै प्लेटफ्रम होनाय जाबाय नङा होमबा नोंथां।
औ
आ गोदो जोङो मोसायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो प्लेटफ्रमावबो बियो थांबाय जायखौ खौ जोङो जौस्रांआव मोसायो आरो गेवलां फोथारावबो जोङो मोसानाय जायो आरो बैसागोखौ। नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो बादायलायनाय होयो नङा होमबा जायखौ जोङो गेवलां बोथोराव मोसानायनिबो जों बैसागोखौ रंजायो आरो गोदो जों गामियावनो थानानै रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव एसे जौगानायजों जोङो बरफोरा बैसागोखौ बिदि फालियो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जोंनि सावरायनांगोखो बेखोनावनो लाखिथनोसै नामा नोंथां। औ गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै। जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो आं मिथियो गोबां खोथाफोरखौ। नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोजोननाय बावहरबाय नोंथांनिसिम।
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम